नोंथां
औ औ खोनादों
अ अब्ला गिबि गिबियावनो आङो बेलासिनि आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरनाय थाबाय अब्ला आं नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जे जों दायो फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ फन खालामनाय जादों
औ
नोंथाङा सम मोनोब्ला आंजों ओ दसे सावरायनो हागोन नामा औ अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे नोंथांनि ओनसोलावहाय मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो दायो?
ओ दानि दानि बोथोरावथ' ओ थाइजौ खान्थाल लिसु बेफोर खौ मोनो आरो आरो जोंनि गामियावबो बेखौनो मोनो थाइजौ खान्थाल लिसु
औ
ओ सुमफ्रेम खौ मोनो।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा मिथिनो लुबैयाखै नामा जे जोंनि ओनसोलाव मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो।
मिथिनो लुबैदों खोन्थादो। नोंथाङाबो
जोंनि ओनसोलावहाय ओरैनोथ' ओ नालेंखरफोर मोनो। ओमफ्राय गयफोरबो मोनो। थाइजौबो मोनो।
गइयाथ फिथायाव गोलैया खोमादां ना गोलैयो?
बेखौथ आंबो मिथिला जिखुनु गय फिथाइ होनना सोरबा सोरबि बेखायनो आङो
औ औ औ औ
गोलैयाबालाय गोलैया बे जेबो नङा।
औ औ
ओमफ्राय सिलिखा ओ जलफै थिंख्लां उम बेफोरबायदिनो बायदिसिना मोनबावो आरो ना। नाथाय दायो आंनि गोसोआवहाय गोसोआव फैयाखै एसां
औ नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै बांसिन माने मोजां मोनो।
आंथ लिसु फिथाइ ओमफ्राय थालिर फिथाइ बेखौ बांसिन जानो मोजां मोजां मोनो आङो। ओ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा फिथाइखौ बांसिन जानो मोजां मोनो
आंथ' थाइजौखौ ओ थाइजौखौनो बिराद मोजां मोनो आरो।
औ थायजौआलाय गोमोनखौ मोजां मोनो ना गोथांखौ ना मोनथाख्राखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
थाइजौखौथ गोथाङाव गोथाङावबाबो जानो मोजां खाजि लगायनानै बयजोंबो लोगोफोरजों जानो मोजां आरो गोमोनाव बो मोजांखा जानो माने जा जोबो आरो मोनथामखौबो गोथां ब्रोमावबो जायो गोथां। ङावबो जायो गोमोनावबो जायो आरो गोथाव मोनजोबो थाइजौखौनो जानो
औ औ
नोंथाङालाय थाइजौखौ जानो मोजां मोनो मोना
आंबो थाइजौखौ जानो मोजां मोनो ओ जोंहानि न'खराव गासिबो मोजां मोनोखौनो बुंजायो मानो होनोब्ला जोंहानि न' बेहाय थाइजौबो दङ नालाय ओमफ्राय न' हरनि खाथिनि सुबुंफोरखौबो लेंहरनानै जमानो खाजि जायो
औ
बिदिनो आरो ओं ओमफ्राय बे थाइजौखौ खाजि खालामनायाव ओ मा मा मुवा फोर बाहायो बा बेसादफोर बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन ओ थाइजौखौ जोङो हाग्रोनानै लाखायो फार्स्टआवनोथ' ओमफाय बिनिफ्राय ओ संख्रि संख्रि होआबाथ' गोथाव जाखाया थाइजौआ आरो गासिबो बुस्थुआवनो संख्रि होआबा गो गोथाव जाखाया संख्रि होना होबा गोथाव जायो बानलु आरो हालदै एसे होनांगौ आरो होमबाना मोजां जायो बिसोर मोनथामखौल' होयो माने आङो होयो आरो
औ ओमफाय ओमफ्राय नोंथाङा बे थाइजौनि ओ बिदैखौ जानो लों मोजां मोन ना मोना
ओ बिदै बिदैखौथ' जाफेराखै दिनैसिम सिम आङो मानसिफोरा गोथाव होनो आरो जानोलाय
औ
नोंथाङा जाफेरबाय नामा?
औ आङो जानो माने आं बिनि बिदैखौसो होनदों आङो जायखौ रोसि होननानैबो जों बुंनो हायो
अ अ अ अ बेखौ औ गोथाव गो गोथाव मोनो बिरादनो
औ आंबो लोंबाय लोंनायालाय जोबोद गोथाव मोनो आंबो
औ औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा ओ नालेंखरखौ मोजां मोनो ना मोना
मोजां मोनो बिदैखौ लोंनो बिराद मोजां मोनो आरो
औ
नालेंखरखौ ओ जाग्रा बाहागोनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो आरो ना
औ औ ओ मोजां मोजां मोनो देहायाबो मोजां
औ नंगौ
नोंथाङालाय मोजां मोनगोन ना मोना नारेंखल जानो
औ आंबो जानो मोजां मोनो ओम ओमफ्राय बिनि बिदैखौ बांसिन लोंनो मोजां मोनो आङो
औ
ओ नाथाय आंखौ आइ आफामोना एसे बादा खालामो आरोना मानो होनोब्ला बे बिदैखौ लोंबा एसे लोमजा नामायो आरो लोगोसे देहायाबो एसे गाज्रि जानो नामायो नालाय बेखायनो
औ औ
औ
नोंथाङा 'थ थालिर जानो मोजां मोनो होन्दोंमोन ना दहाय सि सिङाव
औ गोमोन आं
नोंथाङाथ' दहाय सिगाङाव थालिर जानो मोजां मोनो होनदोंमोन ना
औ औ बुंंदोमोन
औ खोनादों
औ खोनादों
औ नोंथाङाथ' दहाय सिगाङाव थालिर जानो मोजां मोनो होन्दोंमोन ना
औ औ बुंदोंमोन आं
औ होमबा ओ नोंथाङा मा थालिरखौ जानानै मोजां मोनो थालिराथ' गोबां रोखोमनि थायोना
औ थायो थायो
मा थालिरखौ जाबा ओ जानो मोजांसिन मोनो नोंथां
ओ बुंङो थाङोब्लाथ बे थालिरनि जातफोरखौ एसां मोनथिया होमब्लाबो आङो खौ मोनो आरोना आङो नाथाय बे मोनसे थायोना सिङावहाय बेगर थालायनाय बेखौ एसे जानो बायो आरोना मानो होनोब्ला बे बेगरनि थाखाय जानो ख खस्थ' मोनो ना नाथाय जानोलाय गोथाव बियो अब्लाबो एसे बेगर थानायनि थाखाय जानो बायो आरो बेखौ
औ
बिदिब्ला नोंथाङा मिथियो नामा जे थालिरा मा मा जातनि थायो।
औ आंबो बारा बारा मिथिजोब बा जिखुनु थालिरा सिनि साम थायो ओमफाय थालिर दाउखा थायो मुनुवा थालिर थायो मालफग थालिर थायो बेखौ मिथियो आरो
अ ओमफ्राय आथियाबो थायो नामाथाय आं थालिर आथिया ना मा होनो
औ औ
औ
आंबो बारा मोजां मिथिजोबा ना
औ औ
नोंथाङा आरो माबाफोर ओ फिथाइ सामथायनि औ
नोंथाङा थालिर आरो लिसिनि बागै औ औ नोंथाङा थालिर आरो बेलेग फिथाइ फो
ओ नोंथांनिया नेट गैयामोन मोजां मोजां खोनायासो आङो नोंथाङा खनसे से बुंफिननो हाबावगोन नामा?
ओ नोंथाङाथ' थालिर आरो लिसुखौ बिराद जानो मोजां मोनो होनदों
औ औ
ओमफाय बेनि अनगा बेलेग फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो मोजां मोनगोन गोना मोना नोंथाङा
ओ ओरैनोथ' माने बिसोरो मोननैखौ जोंनि लकेलावनो मोनो नालाय। बेखायनो आं बांसिन जानो मोजां मोनो आर ना बेसोर मोन्नैखौ नाथाय आं बिनि अनगा दायो बुंनो थाङोब्ला उम आफेल आंगुर लोगोसे स्ट्रबेरि होनो। बेफोरखौ बो मोजां मोनो आरोना आङो नाथाय बे बेफोरखौ माने जोंनि लकेलाव मोना नालाय। बेखायनो एसांबो माने मोनजाया उम दिनो आरो उम नोंथाङालाय आरो मा माखौ जानो मोजां मोनबावो
बिदिनो थालिरखौ जानो मोजां मोनो। खमला आरो मोजां मोनो आरो कमलाखौ
औ औ औ अब्ला नोंथां जोंनि बे फिथाइ सामथायाइनि सायावहाय सावरायनाय।
औ
खौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ जागोन दे औ
अब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो।
औ औ औ जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांजों रायलायनो मोननानै
अब्ला दोनथ'नोसै ना?
औ औ दे औ
औ दे